ङो हेलौ।
हेलौ खोनादोंना?
खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ।
नोंथांनिखौ खोनाफैनो हायाखै माथो।
हेलौ।
हेलौ।
खोनाबाय? हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
हेलौ।
खोनायाखै? हेलौ हेलौ। हेलौ।
खोनादों ना?
खोनागोना खोनायाखै जाखो?
अ खोनाबाय खोनाबाय।
अ खोनादों ना नोंथाङा होमब्ला अब्ला?
औ औ खोनाबाय दे बुं।
अब्ला नोंथां दैज्लां बोथोराव बर' बर' रायजो बर' ओनसोलाव ना हमनायनि बागै एसे सावरायनोसै।
जायो नोंथां जायो सावराय जायो।
अब्ला जोंनि ब
खोनादों खोनादों दे बुंलाय।
अब्ला जोंनि बर' ओनसोलावथ' ना हमनाया बर'फोरा जेखाइ खबाय लानानै ना गुरनानै गुरो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथां हेलौ।
औ थाब थाबथादों नोंथां नोंथांनिखौ थाबथानाय खोनाफैगासिनो।
खोनाबायना?
औ खोनादों खोनादों एबार खोनाबाय दे
दाथ' दैज्लां मोनथाय नोंथां
औ औ
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि ना मोनो आरोना जेरै बेंसि नास्राय गोरि आरो फिथिख्रि बायदि बायदि रोखोमनि ना मोननो हायो आरोना। बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर बिदिनो सोरबा-सोरबा ना बोनो जेखाइजों गुरो आरो हिंगाजालजों हयो बिदिनो सेन सायो फासि सायो जोंनि ओनसोलाव आरो नोंथांमोननि ओनसोलावाहाय माबोरै माबोरै थो मा मा रोखोमनि नाथो दङ' बुंनो हागोनना नोंथाङा?
हागोन नोंथां हागोन दा नोंथां बुंनाय बादि दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा?
अ नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' जोंनावबो बिदिनो फिथिख्रि नास्राय गोरि थथा बालाबाथि बेफोर नाफोरखौनो मोननो हायो आरो दा।
उम
दा जोंनिथिं रै नाखौ हमनो थाखाय बाहायनाय जेनाखि जोंनि बर'फोरा गामि ओनसोलाव बाहायनाय आइजेंफोरा जाहैबाय बा ना हमग्रा जिरादफोरा जाहैबाय बिदिनो सेन दङ' फासिजोंबो नाखौ सानानै लाबोनो हायो। ओमफाय हेङा जों जे बे ओ जेनि आखान्थिथाम माबा औवाखौ खाजाबनानै नारा होमबा
औ औ
औ बेजोंबो जों नाखौहाय मोननो हायो बिनि अनगायैबो बर'फोरा जेनाखि गावनो ओ बेफोर बुस्थुफोरखौ बाहायालाबा जेनेबा आखाइजोंनो हमनानैबो ओ जानो हानाय गोहो दं आरो बर'फोरा जेनेबा खांख्राइ खन'नाय बा बबेबा मोनसे दै राननाय फुख्रिखौहाय सारनानैहाय हमनाय लाबोनाय बेफोरबाय दि बर'फोरा आखा फाखा आरो ना हमनायबा बि दि ना जानायावहाय। दा दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनि जायगायाव ओरैबायदि दं जेनेबा बे फासि सानानै बा खेवालिजों सारनानै बा बबेबा मोनसे जायगायावहाय नानो आदार होनानै खेवालिजों सारनानै गावसोर न'आव ओंख्रि जानायजों लोगोसे बेफोरखौ फानहरनायबो नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावहाय।
औ
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फानो नामा?
जोंनि ओनसोलावबोथ' बिदिनो सेै नोंथां फाननाय आरो जानाय बिदिनो बर' बर' सुबुंफोरा जोंनि बिमा आइजोफोरा जेखाइ लानानै बिदिनो बिलोफोराव गुरनानै जेखाइजों ना गुरनानै
औ
बाजारफोराव फानहैयो आरोना बेनिफ्राय फाननानै जा एसे रां मोनो बेजोंनो गावनि नखरनि न'खरखौ बेजोंनो
औ
आरो आरो जोंनि ओरै ओनसोलाव फुख्रियावहाय ना फिसिनानै बिदिनो फायखारिफोर फोरनो फानहरो आरोना। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ना फिसिनानै बिदिनो फुख्रि फोराव ना फिसिनानै फाननाय ला -फानलाय मा ने थागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
ओरैनोथ' जोंनि जायगायावहाय बुंनो थाङोबा दङ नोंथां ना हगारग्रा फुख्रि जोंनि गामियावहाय फख्रि मोन नै ना मोनथाम दं आरो मोनथामानो दं आरो नोंथां।
उम
दा बेवहाय हगारो आरो जेनेबा ना गिदिर -गिदिर देरग्रा नाफोरखौहाय गोरलैयाव बायनानै लायनानै बेयाव हगारफैयो, नानो आदार होयो बिदिनो जोथोन लानानैहाय ओ बा दान बा द' दान बेफोरनि गेजेरावनो नाफोरखौ फेदेरनानै फानहरनाय जों नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावहाय। दा बे आरो बेफोरो जाहैबाय जोंनि बिजनेस जेनाखि जों रांखान्थि जौगानायनि खामानिबो मावनो हायो बेफोरबादि ना फिसिनानै। नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरबादि फिसिनायनि अनगायैबो जोंना बर'फोरनि गेजेराव दैज्लां बोथोराव बा जेनेबा मेसें बोथोर बेफोर जेखियानो जाया मानो, नाथाय जेनाखि जोंनि जायगाथिं ओरैहाय दै बोहैनाय बा राननो रोङि दै थाङि थाखाय मानि बुंनो थाङोबा जों नाफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो ना, खांख्राइ, साम' बेफोरखौ जों मोननो हायो। दा नोंथांमोननि जायगाथिं बेफोरबादि राननो रोङि दै बोहैनाय दंना गैया? जेनेबा खाथि खालाफ्राव
जोंनि ओरै खाथि- खाला ओन -ओ- ओनसोलावथ' दङ मोननै दङ ओरै बेयावनो जोङो जोंनि बर' आइ बिमाफोरा अराय सम थाखाय बे दैयाथ' थाखानायखा आरोना बेयावनो बेयावनो नाबो गुरो, जे जोंबो सारो हयोबो बायदि रोखोमनि ना फिथिग्रि नास्राय, गोरि बायदि रोखोमनि ना मोनो आरो ना, बेखौनो खाथि- खालानि बाजाराव फाना -फानोहैयो। बिबदिनो नोंथांमोननि खाथि -खालानि बाजारफोराव बाजार ओनसोलफोराव नो-नोंथांमोननि मा मा ना मोनो खिन्थानो हागोन नामा नोंथांङा?
औ, औ ओरैनोथ' जोंनि खाथि -खाला जायगायाव बेफोरबादि जे-जेनाखि गामि ओनसोलाव सारनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा फानहैनाय जेनाखि ना फिथिग्रि, नास्राय, गोरै बालाबाथि बेफोरनि अनगायैबो जोंनि जेनाखि लकेल हाथाय बेवहाय मानि आ बरफ -बरफनि ना गिदिर गिदिरबो मोननाय जायो आरो
औ औ।
थ' जोंनि जेनाखि बे लकेल ना जेनेबा जों गामि ओनसोलाव गामियारि सुबुंफोरा ओ हनानै बा सारनानै फानहैनाय नाफोराथ' थोस्लाबलाया आरो, जेनाखि जाग्रा सुबुंफोर बिसोनो मानि गोबाङैनो फानबाबो दसेनो जोबनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा जोंनि जेनाखि बे लकेल ना बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जानोबो गोथाव आरो देहानि थाखायबो जेनाखि ओ -ओ मा होनो बेखौहाय ओ मोजां आरो बिदिनो जेनाखि नानि माबा बेयो मोजां आरो बै बरफनि जेनाखि ना ना बेफोरो माने देहानि थाखाय खहाबो गोनां जानो हागौ आरो बे जोंनि जेनाखि गामि ओनसोलाव मोननाय ना बेफोराव मानि खहा गैया आरो जेनेबा जाबाथाय मोजां देहानि थाखाय सक्ति फैयो बेफोरबादि जायो आरो दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि जेनाखि गामियारि सुबुंफोरनि मुलाम्फा जेनेबा खाथि- खालायावहाय दै थायोबा ना हनानै दसेनो फान-फानहरब्रनानै नाखौ फाननानै दस्रा मैगं बा बेदर बायनानै लाबोनाय बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मेसें जेनाखि मेसें बोथोराव दैफोरा रानोबा ओ फुख्रिफोरखौ सारनानै ना हमनाय हुदा दंना गैया?
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो मेसें बोथोराव दै रानबा फुख्रिफोरखौ सारनाया सारथायजोबा बिदिनो जेजों सारो आर ना रा दैया रानथायजोबा। बिदिनो फिसा थायो बेयावनो सारनानै फानहरो आरो नोंथांमोननि ओनसोल सोलावहाय बिदिनो बाजार द दखानफ्राव बिदिनो ना-ना सारनायफोरा बेसेब पवायाव बेसेबां बिदि फाननो हायो?
अ दाथ ओरैनो आं मिथिनायाव जेनाखि नास्राय बेयो जाहैबाय आसि थाखा फवा नोंथां। ओरैनो बे जेनाखि फि फिथिख्रि बियो पनसास थाखा फुवा
औ
नो मिक्सार गोरलै गोरलाम ना लगाय लथाय थानायखौ बिदिनो सल्लिस थाखा बा थ्रिस थाखा बिदि फवायावनो मोननो हायो आरो जोंनि ओरैहाय बिथांमोननि ओ जायगानि बे जेनाखि ना बेनि बेसेनखौ एसे नोंथाङाबो खिथानो हागोन नामा?
जोंनि जायगानि ना बेसेन नानि बेसेनाबो बिदिनो नोंथांमोननि बायदियानो बिदिनो नास स्राय गोरिफोरा एक्स' थाखा फवा बिदिआव मोनो बिनो मिक्सफोरा
औ - औ
बेबायायदि देरा बिदिनो फन्टास साइद बिदि आरोना
औ
दाथ' नोंथां जोंना फैयै फैयै टाइमाबो जोबनायानो हमबाय नै जोबनो हमबाय
औ-औ नोंथां औ नै जोब्बायानो माथो
औ होनबा नोंथां दोनथ'सै
दा होनबा नोंथां औ औ दे-दे-दे